अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दा दंगासिनो ओरैनो।
अ नोंथां आंथ' दायो नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं आंबो नोंथां।
अ औ
ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दं आरोन ना होनोमबा।
नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिक नि सायावसो सावरायना फैदोंमोन ओ आसामनि ओ मिथिंगायारि सु सम्फद नोंथाङा एसे बेनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ
औ
ओ जोंहा ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा आसामखौ ओ मिथिंगायारि सम्पदनि दोहोनि मोनसे रायजो होननानै गोबां गेदेमाफोरा बुंदों आरो गोबां गेदेमाफोर आरो लिरगिरिफोर बिजिरगिरि बिथांमोनहा बुंदों आरो मानोना जोंनि आसाम हादोरा ओ हाजो हाला हाग्रा बंग्रा दैमा दैसा बेफोर गासैजोंबो जोंनि ओ आसाम रायजोआ आबुं जानाय आरो। बेनिखायनो
औ
ओ आसामखौ ओ मिथिंगायारि सम्पदनि दोहोनि गंसे रायजो होननानै बिथांमोनहा बुंनाय जादों।
औ
ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला हाग्रानि सम्फदनि बेलायाव जों गोबां मोननो हायो। फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बिफां लाइफां ओ दाउसिन दाउला ओ आरो जिब जुनार बेफोरबायदिखौ मोननो हायो। आरो दैमा दैसानि बेलायाव जोंहा ना खासेव ओ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेनि फ्राय खनियारि मुवानि बेलायाव जोंहा मोननो हायो। ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सुनै अन्थाइ ओ सिमेन्ट बाला बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो जोंनि आसाम रायजोखौ ओ गंसे ओ सुबुं ओ मिथिंगायारि सम्पदनि थाखाय दोहोनि गंसे रायजो होननानै फ्राय बुंनाय जादों आरो ओ नोंथाङाबो बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा ओरैनो
आरो बुंनाय बाइदि बिदिनो आंबो बुंनो सानदों मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जोंना मिनथिंगायाव थानाय जेसेबां मानि दंफां लाइफां एबा जिब जुनार बेखौनो बुङो नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ ओ जोंनि हाग्रायाव थानाय एबा हाजो हालाफ्राव थानाय ओ जिब जुनार गोबां दङ जेरै मोसा सिंह माय बायदिसिना मैदेर ओ गोबां दं जोंनि जिब जुनार जोंनि आसाम रायजो एबा ओ हाग्रा बंग्रायावहाय जोंहा गोबां बेफोरबायदि जों जिब जुनार आरो जिब जुनार थायोब्लासो एबा दंफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि मिथिंगाया समायगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
जोंनि आसाम एबा मिथिंगायारि ओ सम्फद गोबां माने जौगानो हमदों। आरो दायो जोङो नायोब्लाथ' मिथिंगायारि सम्पदखौहाय जोङो गोबां ओ गोदोनिफ्राय लानानै गोबां दा गुबुंले जालांनो हमदों मानो होनोब्ला जों बांद्राय जों हाग्रा जों हाग्रा सिफायनाय एबा जोंनि हाजो हालाखौ जों सिफायनानैहाय जों बेफोरबायदि जिब जुनार ओ थाग्राफोरखौ जों जोबोद खस्थ' खालामदों जोंनि सुबुं माहारिया मानो होनोब्ला जोङो बांद्राय जोङो हाजो हालाखौ एबा जों ओ दानफायनानै एबा जावफ्लायनानै जों लामा सहर जों बनायायोब्ला जों जिब जुनार ओ जिब जुनारफोर अबाव थानो खायनो जोङो बांद्राय जोङो बेफोरखौ जों होबथानो नांगोन अब्लासो जोंनि जिब जुनारफ्रा बेबायदिनो सान्तियै थानो हागोन जिब जुनारफ्राबो गोबां जिउ दं ओंखायनो जों माने औ
औ नंगौ नोंथां
जोंहा ओ बेबायदिनो ओ हाग्रामानि बेलायाव दङ जोंहा ओ नेसनेल पार्कनि बेलायाव दङ मानास हायुआारि हाग्रामा बिदिनो काजिरङा हयुंवारि हाग्रामा ओ काजिरङाया जादों जोंहा थसे गंयारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा।
औ औ
आरो बेबायदिनो मोसा मोसानि थाखाय मुंदांखा। आरो बेबायदिनो दङ डिब्रु सैख'वा हाग्रामा।
औ
ओ गोबां बेफोरबायदि दङ आरोबाव ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ
औ
दङ गेदेर दैमाफोरनि बेलायाव दङ जोंहा बुरलुंबुथुर बुरलुंबुथुर रानै जोंना आसामनि मादाव गेदेरसिन दैमा। बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा ओ बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दिप माजुलि आरो बिनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दिप आबो दङ। बेनि बेलायाव जोङो मोनसे आयदाखौ जों नोजोर होनो हायो बे आयदायानो जाहैबाय टुरिजिम। टुरिजिम आयदानि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन हादोरफोरनि गु बुन गुबुन रायजोफोरनि मानसिफोरखौ गोसो बोनो हायो आरो टुरिजिमनि गेजेरजों जोङो गोबां मुलाम्फा जायो। जेरैबायदि बिथां दावबायारि बिथांमोना ओ जोंनि जायगायाव फैनानै बेबायदिनो जोंनि जायगानि हारिमु बेबायदिनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोना मिथिनानै थाङो। आरो सिनायथिनाय बे मोनसे जोंहा ओ मोजां माबाखौ मोनो आरो। आरो बेनिफ्राय दङ बिथांमोना जेब्ला फैगोन अब्ला जानाय लोंनाय आदार ओ थानाय ओ बेबायदिनो थांलाय फैलाय गारिनि रां खामायनायनिबो खाबु थायो। जेरै बे टुरिजिम जेराव टुरिजिम दं बेनि खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरा दखानफोर होनानै बा हटेलफोर होनानै बा गारिफोर सालायनानै बिथांमोना रां खामायनायनि खाबु थायो आरो।
औ
जे जायगायाबो मुंदांखा जायो बेखौ आङो मिथियो आरो नोंथां।
औ
आरो नोंथाङाबो माबाफोर फंनैसो बुंबावगोन नामा?
नोंथाङा आंना बुंलांनाय बायदि जिहेतु जोंनि आसामावहाय गोबां बिदिनो फासफोर दङ नङा होमबाथ नोंथां जिथु ओ नेसनेल ओ काजिरङा नेसनेल पार्क रायमना गोबां बायदिसिना रो खोमनि फार पार्कफोर दङ जु एबा
औ
ओ जुफोरबो दं। ओ जों बेफोराव थांनानै जों गोबां बेफोरबायदिनो एबा जों बेफोरावहाय गुबुन मानसि एबा जायगानिफ्राय फैनानैहाय बेफोर मुंदांखा एबा जोंनि काजिरङा नेसनेल पार्कआवहाय बा बेबायदि थरसेखौनो थाखाय मुंदांखा बेफोरखौ ओ सु गुबुन जायगानि सुबुं माहारिफ्रा नायनो फैयो एबा माबायदि होननानै नायनो फैनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला ओ बेनिफ्रायसो जोङो ओ मिथिंगाया बोनानै लाबोयो जितु गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ जिथु नायनो थाखाय माबा मोनसे जोंहा बेलेग बुस्थु थायोब्लासो गुबुन जायगानि सुबुं माहारिफ्रा नायनो फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ खोनादों नोंथां।
औ आरो जोंनि आसामावहाय जोंहा गोबां बेबायदिनो जायगाफोर दं एबा जों मिथिंगाजों समायफबनाय ओ गुबुन गुबुन जायगाफोर दं जोङो ओ नायोब्ला जों मोननो हायो बा बिजिरोबा जों मोननो हायो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जिथु गोबां ओ समायना समायना जायगाफोर एबा पार्कफोर दं जों बेबा बेबायदि जिब जुनार थाग्रा बायदिसिना एबा ओ मुंदांखा बेबायदिनो जिब जुनारनि थाखाय ओ‌ मुंदांखा जायगाफ्रा जों बेफोर थायोब्ला जों गुबुन जायगानि मानसिफ्रा फैनानै भिजिट खालामफैयो जोंनि जायगा एबा जोंनि आसामखौ। ओ नोंथांङा फंनैसो बुंबावगोन नामा बेनिसायाव?
ओ बुंनांगौथ नोंथां ओ जोंना मिथिंगायारि सम्पदखौबो जोङो ओ बाहायनायावबो जोंहा लिमिट थानो नांगोन आरो। ओ बांद्राय बाहायोब्ला जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरा जोबलांगोन। बेखौबो जों नो नोजोर होनांगोन बेनिखायनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि होनाय एबा संरैखाथि खालामनाय बेफोरनि फारसेबो जोंहा साननो गोनां जेरैबायदि खनियारि मुवाफोर ओ सुनै अन्थाइ सिमेन्ट बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरा माखासे मुवा बेसादफोरा जोंनिया फोदान जाफिनि बेसाद
औ
बेफोर बेसादफोरखौ जेब्ला बाहायखांबाय बिनि उनाव जों जोंङो गोदान बा सोरजिफिननो हानाय नङा आरो बेनिखायनो बैफोर माखासे मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायाव जोंहा मोनसे लिमिट थानो नांगोन आरोबाव बेबायदिनो ओ हाग्रानि सम्फदनि बेलायाव बिफां लाइफां जिब जुनार दावउमा दाउसा बेफोरखौबो जों अननो रोंनांगोन
बे जिब जुनार आरो दावमा दावसा बिसोरखौ अननो थाखाय जोङो बिसोरनो जायगा होनो नांगोन जायगाखौ माबोरै होगोन होनोब्ला बिफां लाइफां गायनो नांगोन अरनबारिखौ थाजिमै लाखिनो नांगोन
बिफां लाइफां दाननायखौ बन्द खालामनो नांगोन बेफोर गासैखौबो जोङो ओ नोजोर बोनांगोन आरो बेहाय जों साफ्रोमबो बिबान दंङ होननानै आं बुंनो सानो
औ
औ बेनोमोन नोंथां नोंथांङाबो आरो फंनैसो
समाबो जानानै
औ नंगौ नोंथां
ओ दा जोंहा समाबो जालांबाय नोंथांङा बिदि सम होनायनि थाखाय बा गावनि रोंगौथिखौहाय फोरमायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय आं गोबां सोलोंथाइखौ जों आं मोननो हाबाय एबा आं रोङै खौहाय नोंथांनिफ्राय सोलोंना लानो हाबाय ओ नोंथांङा बेबायदि सम मोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन्थों